हेलौ
हेल'।
हेल' नोंथां
अ नोंथां मानोबाव कल खालामदोंमोन औ खोनादों।
औ दा नोंथाङा मिथिखाबाय जानांगौ आं मानो कल खालामदों?
औ एसे मिन्थिना मोनबाय दे।
औ औ आं दा मोनसे आयदानि बागै एसे सावरायनो नाजादोंमोन आरो नोंथांजों।
औ मा आयदानि बागै नोंथाङा सावरायनो सानदों?
औ आं सावरायनो लानाय आयदाया जाबाय बैसागु।
अ
नोंथाङा मि थिखानांगौ जानांगौ बे बैसागु फोर्बोआ जोंनि बर' माहारिनि थाखाय बेसेबां गोनांथार।
औ मिन्थिगौ मानो मिथिया जानो मानोखि बैसागुआ जोंनि बेसेबांबा आंगो जों बर'फोरा जों बेखौनोथ' फालिबोगासिनो दङ।
नंगौ नंगौ।
ओ
ओ बेनिफ्राय दा बेनि बागैनो एसे सावरायनोसै आरो नोंथांजों।
दे दे सावरायनो हागोन दे नोंथां एसे सानैजों सावरायनाया मोजांसिन जागोन आरो।
औ औ। दा बैसागुआव जोंना गिबिसिनाव मा दं ओ बेयो बैसागुआ एप्रिल मास मासनि फो गेजेर ससेयाव जायो। नङा होमबा?
औ जायो सार।
औ औ आरो बे बैसागुआ ओ जोंनि बर' माहारिनि गोदान बोसोर हिसाबै मिथिजानाय
उम नंगौ नंगौ नोंथां।
बे सैथो दाननि जोबथि खालाराव जों मोसौनि बैसागु हिसाबै गनायो।
औ
आरो बै सानखालि जों गासिबो दुगैस्रां लोबस्रां जेरै लाव फान्थाव बायदि बायदि हानानै मोसौफोरखौ दैसा गाथोनफोराव थुखैनो लाङो आरो
औ
बेनिफ्राय बेनिफ्राय बेनि अखानायहै जाबाय मानसिफोरनि बैसागु होनना मिथि जेरै बिसानखालि गासैबो दुगैस्रां लोबस्रां फुङावनो गोदोरफोरखौ सनमान लायो आरो उन्दैफोरखौबो सनमान होयो
नंगौ नोंथां नंगौ बिदि बिदिनोथ' जोंनिया बैसागु फोरबोआ गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोगा गासिनो दङ
नंगौ नंगौ हेलौ हेलौ नोंथांना नेटनि एसे प्रब्लेम दं नामा
नों ज बेखौ उम हेलौ अह खोनादोंना नोंथां हेलौ